हेलौ खोनादोंना नोंथां?
हेलौ नोंथां।
ओ खोनादोंना नोंथाङा?
ओं खोनादों नोंथां नों-नोंथाङा आंनि आवाज
अ औ खोनादों नोंथां उम खोनादों मोजाङैनो।
अ
होमबा नोंथां मोनाबिलिनि औ औ खुलुमनाय थाबाय।
औ औ
होमबा नोंथां मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौहाय नोंथांनिसिम जाव ओ बावहरनाय थाबाय।
औ नोंथां आंनिफ्रायबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांसिम बावहरग्रोनाय जाबाय।
औ नोंथाङा दायो फ्रियावनो दंथ'यो ना?
औ नोंथां आं फ्रियावनो दं दायो।
अ नोंथाङा फ्रियाव दङब्ला आं मोनसे आयदानि सायाव रायलायनो होननानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन।
औ नोंथां रायलायजागोन दे।
अ होमबा नोंथां ओ दायो गाहाय टपिक्सआव फैनिसै होमबा ना।
ओं जागोन नोंथां।
अ ओ होमब्लाना नोंथां आ बिनि सायाव सावरायनो सानदों जे जोंनि दैबाना जि गोदो गोदाय दै बानाया माबायदिमोन दायो माबायदि सोलायबोखो दैबानाया माबायदि जायो बेफोरनि सायाव माने एसे सावरायनो सानदोंमोन आरोना नोंथां
औ-औ सावरायजागोन नोंथां
अ होमबा आं एसे बुंग्रोनिसै खोमा ना नोंथां
औ-औ जागोन दे नोंथां
ओ दैबाना दैबाना होनना बुङोब्ला जोङो जोंनिनो खाथि खाला जि दैमा दैसा दंग' बेफोरखौहाय ओ माने नायोब्ला जोङो गोदो गोदाय माने बारा माने इसेबां दंग'फोरबो गैयामोन बा बिदिनो दैसाफोरबो गैयामोन दैसाफोरबा दंग'फोर बा दैमाफोर बेफोरखौ जों नोजोर बोयोबा माने गोदो गोदाय माने बारा नुनाय जायामोन आरोना एसेबां माने गोदो गोदाय दैबानाबो जायामोन मानो होनोब्ला जोंनि गोदो गोदाय माने मिथिंगाया बा जोंनि आबहावाया इसेबां माने गेब्रेंनाय नङामोन आरोना
औ-औ
बिदिनो बिफां लाइफां बा गारि मथर बेफोरबाय दि माने खमनि थाखाय माने गोदो गोदाय जोङो दैबानाखौहाय नुनाय जायामोन आरोना नाथाय आथिखालाव नायोब्ला जोङो माने दैबानाखौ माने गोबां माने जों दैबाना जानायखौहाय नुनो मोनो जोंनि साखाथि बाखाथि जि दैमा दैसा बे माने गोबां बारायबोनो हमबाय दैसाफोरा देरबोनो हमबाय दैमाफोरा देरबोनो हमबाय बेफोर मानो थाखाय जादों होनबा जोङो बुंनांगोन दि जोंनि मिथिंगानि थाखायनो जोङो जादों होननानै जोङो बुंनांगोन जोंनि आथिखालावहाय माने मिथिंगाया गोबां सोलायनायाव फैबाय आरोना मानो होनोब्ला जोङो जोंनि सुबुं अनजिमाया बांबाय गारि मथर सालायनाया बांबाय दा दारिमिन बा इन्डास्ट्रियेल बेफोर खुलिनाया बांबाय ओ आ आरो बिफां लाइफां ओ दानफायनाया बारा जाबाय बिनि थाखायनो माने ओ आबहावाया गेब्रेंबोबाय बेबायदिनो जोङो अखा बांखा माने गोबां हानो हमबाय बेबायदिनो बिदिनो माने अखानि दहैनो माने दै बानाया जायो नालाय बिदिनो अखा हासिगोन बा दै दैमा दंगवा देरबोसिगोन बिदिनो गिख्रंथाव महर लाबोसिगोन दैबाना जाबोसिगोन बेफोरबायदि दैबानाजोंनो जोंनि गामि ओनसोल सहर फोरा माने फोथार आरिफोरा माने फुरा माने नस्थ' जाबोनायखौ जोङो नुबोदों आरोना बेबायदिनो सोरनिबा न'खरा लोमजालांदों सोरनिबा दाउसिन दाउलाया बोहैलां खार जादों सोरनिबा दोगसि दोलाया बोहैलांंखार जादों सोरनिबा हाया बाला खोबजादों सोरनिबा हाया माइ गायनो मोनाखै सोरनिबा हाया गुगालांदों बेबायदिनो आथिखालाव माने गोबां माने नुनो मोनबोबाय आरोना नोंथां मबाइल बा जोङो टिभि बा निउसफोराव जोङो नायोब्ला माने दैबानाखौहाय माने गोबां माने सोब जायगायावनो जोङो नुबोदों आरो ना नोंथां माने आथिखालाव नायोब्ला जोङो बहुत गिख्रंथाव माने गिथावना माने थासदियावहाय जाबोबाय दं आरोना दैबानाहाय
औ-औ
दैबानाजोंबो जोङो जोङो माखासे सुबुंफ्रा माने दैयावहाय जोङो बिदिनो दैबाना जायोब्ला जोङो सोरनिबा मोसौ बा सोरबा सुबुङा माने गब'नानैहाय जोङो माने जिउ गोमानायखौहाय जोङो नुयो ससियेल मि दियावहाय नुयो जोङो दै बानाखौहाय माने बहुद माने गिख्रंथाव होननानै बुंनांगोन आरो ना गोदो गोदाय मानेथ' बहद खममोन नाथाय आजिखालि मुगायावहाय माने बुहुत सोलायबोनायखौ माने दिफारेन्स जाबोनाय खौ नुदों आरोना नोंथां होमबा नोंथां नोंसिनिथिं दै बानाया माबायदि जायो माबायदिहाय ओ माने बोथोरजों माबायदि सोलायबोदों बेफोरखौहाय एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां
औ औ हागोन नोंथां आ नोंथां बिदिब्ला जोंनि खायजाबो दै बानाया आथिखालावहाय गोबां गिख्रंथाव महर लादों जेरैहाय नोंथाङा दानिसो फोरमायलांबाय नोंथांमोननिखै जा ओ दंफां लाइफां दानफायनाया बारा जाबाय आबहावाया गेब्रेंबाय इन्डास्ट्रियेल बायदिसिना दारिमिनारि फसंथानफोरा माने बारानिफ्राय बारा जाबोबाय जायनि जाउनाव माने जोंना आ आबहावाया गेब्रेंनायनिफ्राय गाज्रिनिफ्राय गाज्रिसिन महर लानो हमदों दा बेफोरबायदिनि था खाय आरो माने दा जोंना ओरैजाय बिदुं दुंथायाबो बारा जानो हमदों जायनि जाउनाव ग्लबेल वारमिं जादों आरो बे बिदुं दुंनायनि जाउनावनो माखासे जोंनि जिथु ओ दैनि जोंहा दैमा दैमा थायोना लैथो लैथोमा बेफोरनि दैया आ माने बिदुंनि दाहारजोंनो ओ माखासे गाज्रि महर लानो हमदों आरो लोगोसे जोङो जोंना नैबे बोथोरनि सोलायै जोंहा गोदोहाय अखायाबो नांगौ बायदि हायोमोन आरो ओ बेसेबांखि गोनांथि बिसिमल' हायोमोन नाथाय आथिखालाव बिदि नंलिया आथिखालाव जोंना बुंनो थाङोब्ला ओ मालाबा समाव गोबां बिबांनि अखा हायो मालाबा समाव खम बिबांनि अखा हायो बेबि जानो हमदोंसै आरो नाथाय आथिखालाव जोङो गोबां अखा हानायनि जाउनाव जोंनि गामि ओनसोल बा टाउन सहर आ जायगाफोरावहाय गु गुबुन गुबुन जायगाफोराव माने आ गोबां बिबांनि दैबाना जानायखौ जों नुनो मोनदों जेरैहाय दैबानानि दारैनो गामि ओनसोलनि ओ माखासे ओ माइ खेथि खालामग्रा आबाद आबाद फोथारफोरा माने बुखारलांनाय सोरनिबा गामियावहाय दैया लोमनानै न' बां बुखारलांनाय मानसि दुमसि बुखारलांनाय जिब जुनार बुखारलांनायखौ जों गोबां नुनो मोनदोंसै आरो आथिखालावहाय आरो ओ गोनोखोआरि आदबजों बानायनाय आ जिनाखि आ थाबायग्रा बा गारि मथर खारग्रा लामा बा दालां बे दालाङाबो आथिखालाव गोबाव समै जोरलिया बे दैबानानि दाहारजोंनो बुखारजानायखौ जों नुनो मोनदों आरो माखासे जोंनि ओ थानो थाखाय जों जेरै माथावरि बायदिसिना खोनानै जोङो दैखौ थाबथेना लाखिनाय जायो नाथाय आथिखालाव गोबां बिबांनि अखा हानायनि जाउनाव माने बे माथावरियाबो गिसिखानानै बा ओ माथावरिया उसिफावनानै जोङो दैया बारलांनायखौ जों गोबां नुनो मोनदों दा थिग बेबादिनो ओ नांगौनिबो बारा अखा हानायनि जाउनाव जोंनियाव दैमा ओ लैथोमा गैयाबाबो जोंना लैथोसानिफ्रायनो बिनि इसे बिनि इसे जमा जमा जानानै जाय ओ जोङा जेरै दैसा थायो दा बे दैसाजों जोंना ओ जमा जमा जाबोनानै ओ रानसारलानाय बा जोंनि बे दैसानि दैयानो गोसारनानै ओ गुबुन गुबुन ओ जायगाजों गावस्रालायनानै ओ बेयाव एसे बेयाव एसे जमा जाबो जाबो जोंना रानसारनानै गामि गेजेर गेजेर दै हाबनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जायनि जाउनाव माखासे गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय गोबां बिबांनि दालां आरो ओ गोबां बिबांनि गामिफ्राव ओ दैया हाबनानै जाहाथे ओ सम लाना फरायसालि ओ बायदिसिनाफोरखौबो बु बुफायलांनायखौ जों नुनो मोनदों ओ जायनि जाउनाव आथिखालाव गोबां गिख्रंथाव महरै दैबानाया साग्लोब सारनो हमनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नोंथां
औ-औ
औ दा दैबानाया दैबानाया गोदोहाय बेबायदि जायामोन जायनि जाउनाव गोबाव स मजों जाबाबो दैबाना गो जाबाबो माने गोबाव समजोंहाय खनसे खननैफोरल' जायोमोन नाथाय आथिखालाव से बोसोरावनो बाद दैलां समनि बा माबा मोनसे समाव मोनसे समावनो खननै, खनथाम, खनब्रै बेफोरबायदि गोबां बिबांनि जानायखौ जों नुनो मोनो ओ जायनि जाउनाव जोंनि जायगा आरो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो जोंनि सुबुं अनजिमा बा सुबुं ओ सुबुंफोरा ओ थानो हायै जानायखौ जों नुनो मोनदोंसै आरो नोंथां जायनि थाखाय जोंना ओ सुबुं माहारिफोरा माखासे समाव ओ गिनां गिनानै ओ जोंनि हायेन ओनसोलनिफ्राय हाजो ओनसोलाव ओ माखासे बिबुंनि सुबुं फोरा ओ न' गारनानै बा गावनि बिथाखौ नागारनानै जोङो दावखोलांनाय बा खारखोलांनायखौबो जों नुनो मोनदों ओ जायनि जाउनाव माने
हायेनाव आबाद मावनानै जाग्रा ओ सुबुंफोराबो बे दैबानानि थाखायनो ओ गोजौ फारसे बा हाजो ओनसोलाव ओ खारलांनांगौ जादों
औ नोंगौ नोंथां
नानै फैबा नोंथांनो आं औ नोंथां
औ जोंना थाइमाबो जाबायना नोंथां
औ नोंथां औ
औ
दा नोंथां आंनाव जेसेबांखिनि आंनि सायाव दैबानानि मोनदांथि दंमोन बा आं जेसेखिनि मोनथियोमोन नोंथांमोन बेखिनिखौनो फोरमायनानै आङो गोसोखौ गोजोननाय मोनबाय
औ आंबो नोंथां ओ
नोंथांनिफ्राय मोनथिनानै आंबो गोजोन्नाय मोनबाय होमब्ला जोंना टाइमाबो जाबाय होनबा नोंथां होमब्ला नेक्स्ट जे नेक्स्ट टपिकसआवहाय आङो नोंथांखौ लोगो मोनफिनगोन होननानैहाय आसा थाबाय
औ नोंथां औ फिन थाबाय
औ-औ
औ
दे होमबा ना नोंथां औ गोजोन्थों दे
औ